दोंना
औ खोनादों खोनादों
आङो नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा बा जों सानैजों मिथिलायनो जेनेबा नों जिखौ मिथिनाय एबा आं मोनथियिखौ फोरमायनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे दावउफोरनि बा बायदिसिना माबाफोरनि मिथिंगाफोरनि एसे रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे हागोन।
दा जों दाउ होनबाथ जेनेबा दाउसिन दाउला जेनेबा हाग्राफोरनि जों जेनेबा उदाङै नागारनाय बेफोरबायदि औ उदाङै बिरग्रा जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा माखासे खोन्थाहरनो हागोन नामा आंनो।
औ औ दाउ होनबाथ जेनेबा नआव दङ नआव फिनाया आलादा ओमफ्राय हाग्रायाव फिनाया आलादा हाग्रायाव फिग्राया जाहैबाय उदां। बियो ओ जों मान मानसि माहारिजों माने ओ बांद्राय मा होनगोन बेखौ साब फिया नङा होमबा? माने बिरनानै बा दंफां सा सायाव बानानै बियो थायो नङा होमबा
औ नोंगौ।
बेफोरनि गेजेराव ओ ओरैनो जोंनि एरियायाव मोनग्रा हिसाबै दाउस्रियानो मेनलि जाहैबाय। दावस्रिया औ दाउस्रिया जेनेबा जोंनि माबायावनो नफ्रावनो ओरैनो फैयो थाफैयो। औ ननि ओ। ननि गय फिफाङाव बासा लायो नङा होमबा? ओ ओ दाउस्रियानो दाउफोरनि मादाव दाउस्रियानो मानसिजों एसे मा होनगोन ओ गामि एरियायाव बांसिन थायो। नङा होनबा दाउस्रि
औ नुनायथ जायो गोबांनो जेनेबा दाउस्रियाथ आरो मा होनोबा गोरलैनिफ्राय फियोबाथ जों बेखौ आं रावबो मानसिनि रावबो होनाय बा मानसि बायदि रायज्लायनाय बेखौ आं नुनो मोनो आरो थारमाने
औ औ औ औ ओमफ्राय नाथाय बियो एसे देरखानानै फिसियोबा बा गां रज खानानै फिसियोबा बियो राव रोङा ने?
बहो बेखौथ आं मानसिफोरफ्राय मिथिनाय बाददिबाथ जेनेबा आंबोथ फिनाय जायाखै बिनि थाखाय खोनायो बा सोंनानै मोनो आरो जेनेबा बेखौ जों गोरलैनिफ्राय फिसिब्लासो थारमाने बेजोंनो जों रायज्लायबाय थाबाथाय औ बेखौ जों बिसोरो सोलोंफायो आरो
औ बिनिफ्राय ओफ्राय बिनिफ्राय ओ बाथ थाबाय बाथ आबोथ नआव फिसिजायो नङा होमबा?
औ औ नोंगौ बेबो फिजायो बेबो एखे माबायावनो जाहैबाय जेनेबा गोदोनिफ्रायनो फिसिबासो जों रायलायनो हायो जेनेबा मानसिजोंबो थाफाबाय थाबाय।
औ नाथाय ओ दावस्रि बादि बाथखौ माने गामि ओनसोलफ्राव बेबायादि बांद्राय नुनाय नुनो मोननाय जाया नङा होमबा? माने बियो मा-मा-मानसि मानसि माहारिनि थिग गोजान गोजान जानानै थायो नङा होमबा?
औ खोनाथ जे बेखौथ जों बुंनो थाङोबा फिनोथ मोना मोननो थाङोबा बुंबा मानो होनबा बिस्रा उदां माबा दं नालाय बे मोनसे आंनि साननायाव आरो जेनबा गावबा गाव सोरबो बायदिया जोबथे होनबाय थागोन बा फानजारिफ्राव बेफोरखौथ जों आंनि मथेबाथ मोना मोजां नङा जाहैबाय
औ औ माने उदां औ औ औ माने उदाङै बिरग्राखौ माने उदाङैनो
औ औ माबा मोनसे नङा माबा मोनसेथ बा बुहुमनि बा माबानि माबा मोनसे खामानि मावनो हागौ बिसोरबो जेनेबा एम्फौ एनलाफोर जानानै नोंथांनि खेथिफोरनि
औ औ
फोरबो जानानै नोंथाङा खेथि बांसिनबो मुलाम म्फाबो जानो हानाय आं सानो आरो दाउ होनोबाथ दाउ होनोबाथ जों औ औ
होनोबा जोंहा गोबां समायना समाय नुयोना।
औ गोबां रोखोमनि दाउ दङ औ औ।
गाबनाय जेनेबा जोंथ आरो दाउ। खौ होनोबथ' जोंहा बैसागो बो थोराव दाउ खौऔ गाबबानो जोंहा गोसोफ्रा जोननाय मोनो
औ औ औ बे दावखौवौआ बैसागु बोथोरावल गाब ना गुबुन बोथोरफ्रावबो गाबो
गाबनायखौथ जोङो बांसिनानो बैसागो बोथोराव आरो जों बांसिन गाबनायखौथ' खोनाया जों बबावबा थायो ना मायो जोंथ दा औ बैसागो बोथोराव बांसिन खोनानाय मोनो आरो बिलाइ गोलोम गोलैरो नायजों मानायजों
उ उ
खोनाब्ला आरो जोंहाबो बैसागो बोथोर फैयां फैयां बेयाव बोद मोजां मोनो आरो गोसोखौ गुब उ बैसागो बोथोर सफैबाय साननानै लायो आरो जों दाव ख गाब
उ औ आरो उ मास सिटआव दंबावोमा ना लाफा सायख' बेबो बैसागु बोथोरावलसो गाबोखोमा ना?
औ बेखौबो बांसिन बैसागो बोथोराव बांसिन खोनानो मोनो गोबां खमानो खोनायो गाबनायखौथ बे
औ औ बैसागोआव गोबां माने एसे खोनानो मोनो आरो
औ बैसागोआव बांसिन खोनानाय मोनो बेलेग दिनावथ बांसिन खोनानाय मोना जोंबा जों दा दहाय रायलायनायबादि जों खाथिफ्राव दाउस्रि बायदिसिना बेफोरबायदि दाउफोरखौल बांसिन खोनानो मोनो आरो आरो दोन्थ
दाउस्रि बादि ज औ औ दावराय दाउरे थ' जेनेबा जोबोद समायना।
औ बेखौथ' बांसिन खमावनो नुसै दानि जुगावथ' र मानसिफोरखौ गियो ना मायो? नुनायानो बहुद खम नुयो।
ओम ओ। बेनिफ्राय ओ दाउस्रि बादि उम गा-गाया नन-नो ननि एरिया बा मानसिजों एसे गोमोन बा मानसिनि सिथ्लायावनो बा मानसिनि बारियावनो मानसिनि बिफाङावनो ओ बासाबोनो हाग्रा बासाबोग्रा गुबुन दाउ फोरनि नामखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
आं मिथिनाय बायदिथ दा नुयो जेनेबा गोबां दाउ फैयो गोबां दाउनि नामखौनो मोनथि जा-जेनेबा मुंफोरखौ मोनथिया जों थारमाने आं जिखिनि मोन जियोब्रो। दाउथुफोर दङ दाउस्रियाथ' जों रायजलायखाबायानोसै। गोबोर लादा यै दं
ओ। बेनिफ्राय बो सखाबो दंना? औ
दाउ गोबां रोखोम दं हब्लाबो जों आं बांदाय जिब माबा
औ माखासे दाउखौ माने नुबाय थायोब्लाबो बिस-बिसोरनि नामखौ माने मिथिनाय जाया आरो।
औ मिथिनाय जाया बेफोरबायदि।
उ बेनिफ्राय फामफेवालिबो दंना?
आरो आरो मोन औ फानबियावलै दं। फानदेवालि दं दावब' बेफोरबायदि
बेफोरो दैनि ना जानानै थांनानै थायो नङा होमबा?
औ दबदिनो थांनानै जायो दिनैना।
उम बेनि बेनिफाय ओ उ बिबार सोबग्रा माखासे दाउफोर दं नामा नोंथांमोननियावबो बिबार सोबग्रा दाउफोर फैयो नामा?
दाउआथ' जोंनावथ' बिबाराथ' गोबां दङ' बेनिफ्राय आं बिसिनि बुंखौ बांद्राय इसिबां मोजां मोनथिया आरो? दाउ आथ जोंनाव गोबां दाउ फैयो
औ औ।
दाबो गाबगासिनो दं। मफ्राय नामखौ मिन्थिनाय जायाखै आरो आङो
ओमफ्राय बिसोर माने ओ गुबुन दाउनि रुजुनायाव बिसोरनि सेहेरायाबो एसे फिसासिन जायो नङा होमबा?
औ औ गोबां फिसायानो गोबां समायना समायना दाउ फैयो नाथाय बेफोरखौ नायबिजिरनायबो जायाबा मा दाउ बेफोरनि मुङा बेफोरखौ नायबिजिरनाय जायाखै आरो दासिमबो आं मानो होनबा समा बिदि मोनाखै बिनि थाखाय नायनाय जाया। ए सम मोनोब्ला नायनोसै।
उदाङै बिरग्रा उदाङै बिरग्रा दाउ एबा एबा हाग्रानि दाउआ ओ नोंथांनि गामि समाजाव माबाफोर खहा खालामो नामा? माबाफोर खहा खालामग्रा दाउफोर दं नामा?
दाउ खहा खालामग्रा ओ होनोब्ला थ' जों बेफोरबायदि माखासे दाउफोरा दङ जेनेबा खितिफोरखौ जानो नागिरा आरो जेनेबा। जों दाउ सात बाहाय बेफोरबायदि माबा सात बाहाय जेनबा सातथाल' फिसा होयो बियो ओं बिनिफ्राय बांसिन फिसा होआ जेनेबा बिनि थाखाय सातबाहाय होनना बुङो आरो दाउ बेफोरो अबाव होनबा जेनबा जों खितिफोरखौ जानायबो नुयो जों आरो खखाफोर दं माइ जायो बेफोरबायदि दं
ओ थिलायाबोथ जेनेबा नआव ननि दाउफोरखौ साबना लाङो नङा होमबा
औ आरो दाउखाबो दं बेफोरबो दाउसा बा बायदिसिना बेदर नों फोरानबा मानोहोबा अखब्ला बे बेफोरबायदियावबो बांसिन लानाय नुयो आरो।
बेनिफ्राय ओ नोंथांमोननि एरियायाव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउराइफोर मोननाय जायो नामा?
दाउरायाथ दा गोबां खम नुसै गोदो आगोलाव नुयोमोन। दा माफा मानै उ फैनायखौ नुला मानि जाहोनाव खम जाखो ना मा आवगोलाव नुयोमोन आरो दा खिन्थु नुनाय जाला
औ खमायलांबाय आरो ङा
द हमनो हला आरो
बिदिब्ला नोंथांजों दावनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनाय जानोसै नामा
औ औ दे गोजोन्थों बेनि थाखाय खोन्थानो थाखाय
औ औ